खोनादों अ नोंथा मोजाङैनो दं
अ दङ दे नोंथां दङो माबादि नङा
आंबो थिगानो मोजाङानो दं।
दा नोंथांनि मोनजा बोथोरा माबायदि नोंथां दा
बोथोराथ' बिदिनो गोलोम बोथोर एसे माबा गरम जानानै दं।
औ औ
बोथोरावहाय
औ
नोंथांनाव एसे माबा फोरमायनोमोन आरो मानसे एसे आइदियाफोर लानोमोन नोंथांनिफ्राय। नोंथाङा माबा मिथियोबा एसे फोरमायनो हागोन मानि अ आजिखालिनि आजिखालिनि जुगाथ' भाहाय बिगियाननै बुस्थुआथ' जा बारायबाय जेनेबा मबाइल दं गासिबो मबाइल जेनेबा जोंनि फैसा बहनग्रयाबो एटिएम मेर्ला बाहाय बिगियानाव मेल्ला जाबायना। आजिखालि जुगाव जेरावबो दं जेनेबा आजिखालि नों न न'आव लाबाबो नाय लाइटखौ नाय फेन होननाय एसि नाय गासियावबो दंखायोोना बाहाय गियाना माने नोंथांनि बे एसे आइडिया लानोन बे बाहाय बिगियाननिफ्राय मानि मा मिथिगौ? बिनि मोजाङा मा बिनि गाज्रिया मा एसे नोंथांनिफ्राय मोनथि फोरमायनो हागोन नोंथाङा एसे।
नोंथां आगोलथ' जोंथ' बेबायदि जोङो लाइ लाइनफोरखौ थ' नुनो थाङामोन नङा होमा नोंथां आगोल जोंथ' बिदि साथि साथियाव जों खेराइ साथि बानायोमोन नङा होमबा नोंथां? साथि बानायबाबो जों साथिखौ जोङो खायफाया बथलाव बिदिनो मा होनगोन बेखौ नोंथां ओ
लेम
ङा हा केरासिन सोनानै जोङो साथिसो खावनाय जायोमोन नङा होमा नोंथां जों बिनि जों बिनि माबायावनो थायोमोन नङा होमबा नोंथां बेनो जोंखौ आगोलनिफ्राय जों बेखौ नुनो मोनदोंमोन दाथ' नोंथां बेफोरबायदिखौों नुनो मोनदों नङामोन नोंथां? दाथ' आजिखालि जुगावथ' जुगाबबो सोलायबाय नङा होमबा नोंथां? दा लाइन नङाबा मानसिफोरा थानोनो हाया न' न नङा होमबा नोंथां? थ' लाइन बाथ' आजिखालिथ' फेनबो नुनो थाङामोन नङा होनबा नोंथां? आजिखालि गिसिबसोमोन बे गिसिबजोंसो मानसिफोरा थायोमोन दा थ' न'आव दाथ' फेन नङाबा मानसिफोर थानो नायानो न नङामोन नोंथां?
औ नंगौ
दा लाइना लाइन लाइन फैबाय ओइ बहुद फायबाया नङा होमबा नोंथां? बिदिनो नोंथां दा मानसिफोरा आगोल मानसिफोरनि मेगन पावाराबो थाङा न थाङामोन नङा होमबा नोंथां? दाथ' मानसिफोरनि मेगन पावारफोराबो बुहुद खमायनाय जाबायमोन मानसिफोरना नङा होमबा नोंथां नुनो मोनदों जोङोबो बिदिनो बे मानसिफोरा बुंनाय खोनानाय बुङनाय मथेबाथ' जों लाइनाव लाइननि पहर' थानायनि थाखाय जोंनि मेगन पावनफोरा खमायलांदो होनना बुंगोन नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ
नोंथाङा मायमान एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा ला लाइननि सायावनो?
अ नोंथाङा जि होनदों बे माबा मा मोनगोन पावार थाङो मेगननि पावार थांगोन। मानि बाहाय बिगियाना मोजांबो दं गाज्रिबो दं नों खौ बाहायनो रोंनांगोन जेनेबा आं मोजांखौ खिथाग्रोनोसै। जेनेबा मोजाङा जाबाय नोंनाव आगोलनि जुगावथ' दाउफोरदोंसो माबा थाङोमोना मेसेजफोरा थाङोमोन। आजिखालिनि जुगाव नायदो नों मबाइलाव सेरदो थांदो मेसेजा डाइरेक्ट थांबाय बिनिफ्राय जेनेबा बबेबा बबेबा मोजांबो दं ना गाज्रिबो दं। जोङो मोजां बुस्थुखौ मोजाङै इउस खालामनो रोंनांगोन। जेनबा म मबेल फोरनोबो जों नोंथाङा जि होन्दोंमोन मेगन गाज्रि जायो बे हय नोंगौ बांद्राय नों खा बांद्राय बिदि मबाइल फनखौ बांद्राय इउस खालामलाबायनाय इउस खालामनांगौ गासिखौबो
औ औ औ।
नोंथां जि होनदों बे कारेक्ट मानिगौ आं। मेगना गाज्रि जायो मेगनल' नङा नों जेनेबा नोंनि एसे ब्रेन्ड फोराबो माबा उइक जालाङो खमजर जालाङो जोंनि फरायनाय। फरायनायफोरावबो एसे गाज्रि जालाङो। मानि नों इउस खालामनो रोंनांगोन एसे माबा खम इउस खालामनांगोन पास घन्टा सारि घन्टा इउस खालामनांगोन।
औ।
दा बेयाव मोजां बुस्थुनि सार्च खालामनांगोन नों जेनबा आजिखालि जुगावथ' खोनाखादों। नोंथाङा ए आइ ए आइ होननाय फैबाय।
औ औ औ। औ औ।
नोंथाङाथ' बे ए आइ जों जों फैसाबो खामायनो हायो जेनेबा रां रांबो खामायनो हायो। आंल' नङा जों बेनिफ्राय मेरला बुद्धिफोरबो लानो हागोन मोजां मोजां बुद्धि लानो हागोन। जों बेखौनो बानायनानै नोंथाङा एसे एसे मिथिगौबा आजिखालिनि जुगाव मा जागासिनो। दं बे बाहाय बिगियाना मा मारै लागासिनो दं। आगोलनि बादि नंजोबला जेनेबा गारि मथरानो लाजोबबाय। जेनेबा नों मुसु बुलुदा गैला आजिखालि गासिबो बाय बिगियानि खालामजोब्बाय ना नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन। एसे मिनसियोबा जायखिजाया।
बाय बिगियाननि सायाव होननो थाङोबा नोंथांजोंथ' दा। माहोनगोन नोंथांं दाथ' बुहुद सोलायबाय नङा होनबा नोंथां?
अ हय नोंगौ।
गासिबोथ' मिथिनाया जाबाय नङा होनबा नोंथां आगोल जिनुनो थाङोमोन दा बेफोरखो नुनोनो थांला नङा होमबा नोंथां?
अ हय नोंगौ।
बिदिनो दा जोंथ' नु मख'बर' दोनदो नोंथ' मख जाथ' मख'बलतबो दोङो। थांला नङा ओमबा नोंथां? दाथ' मानसिफोरा टेक्न'लजिनि जुग दाथ' मा मोसौजों मोसौखौथ' बेब'हार खालामनाय जालांखा नोंथां नङा होमबा? फोरखौथ' मानसिफोरा हाले एवनो थाखाय मोसौखौ फियोमोन नङा होमबा नोंथां?
अ औ नंगौ।
ट्रेक्टर जुग ट्रेक्टर दा बाय नङा ओमबा? नोंथां।
खस्थ'आबो खम जाबाय एसे आगोलनि बायदि खस्थ' गैला।
औ मानसिफोराबोथ' आगोलनि बायदि खस्थ' खामला नङा होमबा नोंथां? बिदि खस्थ' खालाम गावनो बिदि हालेवहेवगोन गावनो
आ।
गायनो लागा जायोमोन दाथ' नोंथाङा होमबा ट्रेक्टरदोनो हायो। होननानै आधा खस्थ'आनो खमायबाय नङा होमबा नोंथां?
अ नंगौ
आंबो नङा ओमबा नोंथां
उम
नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा जे
अ
जों दा लाइननि सायावनो फोरमायलायनोसै लाइन।
अ लाइन
औ
लाइननि मानि होननाय लाइनाबो बेलेक बेलेग रोखोम दं जेनेबा जों होनो एलडि लाइट टिउब लाइट होनो बेलेक बेलेग रोखोम दं जिर' लाइट होनो आरो गोरलै लाइटफोरखौबो जों बाहाय बिगियानदों। नों जेनेबा जिरायनानैनो गासिबो माबा खालामनो हागोन नों जेनेबा आजिखालि रिमट मोनबाय न बिदिनो लाइटखौनो बिदिनो खालामनो हागोन जों बेलेक बेलेक रोखोमनिबो लाइट दं बिदि जेनेबा लाना लाइन नों उम एसे गिदिर लाइथ फिसा लाइट जोंना बांसिन न'आव आगोलनि बाय दि मोनसे नोंथाङाथ' नुखादोंना बै एसे गोमो खाालार लाइटआ
औ औ औ औ
गोमो खालाम लायट बे आजिलि जुगखौ लाइ बिदि लाइटखौ बान्द नुलाबायला आजिखालि आजिखालि एकदम इलडि लाइट नुयो गुफुर कालारखौ नुयो उम
पावारफोराथ' खम खममोन नङा होमबा?
अ हय अ
दाथ' पावाराबोथ' बारि बाराय जोब
अ पावार बाराय जोब्बायाय अय
बिदि आगोलथ' गोजा लाइटफोराथ' इदि सिक्सटि पावार साथि द'जिबा ल'सो थायोमोन नङा होमबा नोंथां दाथ' बेफोरथ' आरो दा मानसिफोरा बेफोरखौ आरो मेगनखौनो नुवा होननानै मोजां नुवा होननानैथ' एलिडि लाइट लगाय जोबनाय जाबाय नङा ओमबा नोंथां?
अ हय अ बेनोसै आरो जेनबा
औ मा होनदों नोंथां?
अ जेनेबा जों आजिखालि बै लाइटफोर जेनबा नोंथांआ होनदों लाइटफोरखौ जेनेबा जों बे आजिखालि टर्च लाइटबो दं बे थ्रिफोरजोंनो जों बेखौ माबा खालामनाय जों बाहाय बिगियान एफा आपग्रेद जाबाय नायदो नों जेनेबा नों सुइसखौ जों सुइसजोंों खाम नांलाया जायखियााया जों बेट्रि बेट्रि बायदो। बेखौनो सोदो जों टर्सआव फट जेनेबा जों फरायगानि लेम बेलेग बेलेक थायो। बेलेग बेलेग रोखोमनि फैबाय आजिखालि बाहाय बिगियाना दा बारायबायना बेलेक बेलेक रोखोम न बेल' नङा जों जों लाइटखौ बांद्राय बाहायलाबायनाङा नांगौबो उनाव जोंनि आगोल उन फिउचारावबो नांनो हागौ जोङो। बान्दो इउस खालामलाबाय ना माने जों नांगौखौल' बाहायनांगौ जेनेबा थाबा फरायनोबा उन्दुनो माय माबा खामानि मावनोबा हेलाबाल' लाइटखौ माबा खालामनांगौ ओरैनो जानला मानला बाहायलाबायनाङा। लाइट फोरखौ लाइत बेल' नङा बेलेग बेलेग जायगाफोरखौ जोंनि फांखाफोरखौबो बेलेग बेलेग औ
दा नुदां होनब ज फेनखौनो लाइनाव औ नोंथां फोरमायलाय।
माबा होनदोंमोन नों?
औ नोंथां आं होनदों फेनखो होनदोंलै दा नोंथां जोङो गरम दसे गरम मोनोबानो नङा मानोथों फेननि सिङाव जुनानै थायो नङा जोंनि जोंनि गरमा बिथोराव हमा थाजोबो नङामा नोंथां?
अ हाय
दसे बिदिनो बाहेरायाव रेस लानानैबा दसे
और उम उम।
मोजां थान्दा जाबासो जों फेनखौ लानांगौ नङा होमबा नोंथां?
बेनोसै आरो माने आजिखालि बार मानि जुगाव बार मोजांखौ लानो रोंला बिदिनो फांखा फांखाजोंल' बार लायो जों फुंनि बारखौ लानांगौ बेलासिनि बारखौ लानांगौ। खोनादों नोंथाङा?
खोनादादों खोनादों खोनादों।
माने आजिखालि जुगाव बेखौनो होनदोंमोन आं फुंनि बारखौ बांद्राय लानो रोंला आजिखालि जुगाव टाउनफोराव नाय बांसिन बै आजिखालि खालि एसि लायो एसि नाबा फांखानि बार लायो बिदिखौ बानाय म लालाबायना नांगौखौल' लानांगौ बेयाव जेनेबा मोनायाव एसे गरम मोनो। हेलाबा लानांगोन जेनेबा माबा ओरैनो बायहेरायाव था माबा गावनि माबाखौ अक्सिजेनखौ ओरैनो मोजां मोजां बारखौ लानांगौ।
औ औ औ औ।
बेनोसै आरो माबाफोर मिथिगौबा नोंथाङा?
नोंदां इदिनोथ' जों दा टाउन टाउनावथ' बुंनो थाङा जोंथ' एसिखौसो नुनो मोनखायो नङा होम
अ
दा जों गामि एरियाबाथ' जोङो फांखाखौ नुगोन। फांखा बिदिनो खाय लायो आगोलथ' गिसिब दाथ' फांखा जाजोब्बाय दाथ' खायफायाथ' गिसि गिसिबबोथ' नागिरला दासो फांखा फांखाखौनो नागिर हानाय जाबाय नङा होमबा नोंथां? दानि जुगाव बिदिनोथ' आरो जोङो आगोलनि जुगाव फैफिनबाथ' जों गिसिबसो नांखागौमोन।
उम।
ों नोंथाङा इ टेक्न'लजि जुग टेक्न'लजिनि बागै सावरायनानै जोबोद गोजोननाय थाबाय
अ नोंथांजोंबो जोबोद गोसो नांबाय।
दाथ' जोंनिया हबा समनि आंखाल नङा हा नोंथां।
अ।
दा ह होनब जों लािथ'सै नामा नोंथां।
अ अ औ बिराद मोजां मोनबाय मोनथादो लानानै
गोजोननाय थाबाय।
अ।
अ।